खोनादों मा होनदो? खोनादों आं। नोंथाङा खोनादों ना औ आंना एसे एख' जाफिनदों आंनि माथोखोनो खोना खोनाफिनदों। औ र' र'।
औ।
औ। हेल'
औ आंनिया गावनिखौनो खोनाफिनदों आरो।
अ दायो खोनाबायना?
औ खोनाबाय औ खोनाबाय।
अ
होमबा जों हेल'
ओम ओम खोनादों बुंलाय।
औ दे बुंगोरलाय।
अ जोङो दायो ओ बाजारनि सायाव रायलायनोसै नामा?
औ। जोङो जागोन हागोन बाजारनि सायाव जों रायलायनो हागोन।
ओम बाजारनि सा सोमोन्दै आङो एसे बुंनोसै
औ दे बुंदो।
बाजारा जाहैबाय मोनसे मिरु आरोना। जेरावहाय गासै सुबुंफोरानो बावहाय ओ बेफार फालांगि खालामनानै बा बायलाय फानलाय खालामनान गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ लानो हायो। आरो रां आर जिनो हायो। नोंथांना नोंथाङा बाजारनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोनना?
बेखोनो बुंगोन ओ बाजारा जाबाय गावनि जिउखौ थांना थानो थाखाय मोनसे ओ राहा होयो जेराव ओ बाजाराव गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद फाननो हायो। मैगं थाइग बाहायो आरो माखा से ओ बेवहाय मुवा बेसाद मोननाय जायो आरो जायफोर फानग्रा बिसोरो गावनि जिउखौ थांना थानो थाखाय ओ गावनि राय जिउ राहाखौ दानो थाखाय बिथांमोना गोब खस्थ थ खालामो आरो बेवहाय जायफोरा ओ नांगौ मुवा बेसादखौ बेवहाय लायनानै बायनो हायो आरो जों गोबां बा बाजाराव मुवा बेसाद मोनो। मैगं थाइगंनि अनगा जोङो गोबां नांगौ बुस्थु मुवा ओ साय केेलबो बायनो हायो ओ गाननाय जोमनाय द्रेस आरो गोबां माखासे ओ जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां नखराव जिखिनि बुस जि मुवा बेसाद नांगौ जे सेयार नांगौ जायो गोबां ओ गाननाय जोमनाया थाखाबाय बिथिं आरो गोबां मुवा बेसाद लेखा बिलाइ जोङो बायदिसिना जों लायनो हायो बायनो हायो। बेबायदिनो जोङो ओ बेवहाय जोङो ओ गिबियाव जोंनो रांनि गोनांथि फैयो जों जेराव रां थायोब्लासो जों बाजाराव थांनानै गावनि मुवा बेसादखौ जोङो बायनो हायो आरो आरो जायफोरा बेवहाय बाजाराव जनानै मै गं थाइगं फानो बिसोरो गावनि जिउ राहाखौ दानो थाखाय गोबां खस्थ खालामबोदों आरो। औ
औ
ओं
औ बेवहाय गासै दिहुनथाइखौनो जोङो
औ खोनादों। औ औ नंगौ।
बाजारावहाय गोग गो जेनेबा फिसा फालांगिनिफ्राय लानानैहाय ओ गोबां गिदिर गिदिर सिमहालागै ओ जोङो बाजाराव ओ मोननो हायो। जेरैहाय ओ फिसा ओ फिसा बेफार हिसाबै जोङो मैगं थाइगं फाननाय बा जि जोम फाननाय ओम बेफोरखौ मोननो हायो आरो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर बेफार होनना बुङोबा जोङो जेरै ओ बिगियानारि गियानजों दिहुननानै मोननाय जायफोर मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय ओ कम्पिउटार टिभि ओमफाय बिदिनो लेपटप मबाइल फन आरो गोबां नोंथाङा बाजारनि जौगानायनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
बाजार जौगानायनि सायाव बेखौनो बुंगोन दा बाजार जौगानोब्ला जोङो गिबियाव जोंनि जायफोरा बेवहाय खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफोरा गिबियाव जोङो गावखौनो माने गावखौनो खंस्थपन खालामना लाग्रोनांगोन माने गाव आथिं गसंनो हानाय जानांगोन। गोबां बिथिङाव ओ जोङो थाखा फैसा नांगौ जायो दा बाजारखौ जोङो नायोब्ला ओ बेवहाय माखासे मुवा बेसाद बेवहाय फाननायनि बायनायनि मोनसे ओ बेवहाय ओ फरमुला थायो। जायखौ जोङो बायो ब्ला बियो बेसेबां जोंनि नखरनि थाखाय जोङो मबाइल गंसेखौ बायोब्ला बियो मोजां जागोना जाया बेयो बेसेबां रां होनानै मबाइलखौ खौ बायगोन बियो मबाइला बेसेबां फैसानि जों बेखौ नायनानै जोङो खालामनो हायो दा जोङो बाजारखौ जोङो जौगा होनोब्ला जोङो माखासे बिथिङाव जों नोजोर होनांगौ जायो जोङो मा जायफोर ओ मुवा बेसाद फानग्रा बाजाराव जनानै जायफ्रा मुवा बेसाद फानग्रा बिथांमोननि आखल आखुवो मोजां जानांगोन बिथांमोननि रायज्लायनायफ्राबो मोजां जानांगोन आरो जाय फो फोरा बायनो थांग्रा बिसोरनि बिसोरबो गाव डेभेलेप जाग्रोनांगोन अब्लासो बै मुवा बेसादखौ जोङो बायनो हागोन आरो जों जानायनि अनगायै गाननाय जोमनायनि अनगायै गोबां माखासे दहय नों बुंनाय बायदि बिगियान आरि थिङाव जोङो गोबां मुवा बेसाद मोननो हायो बेखौ बायनोब्ला जोङो रां-रुफानि गोनांथि जायो जोङो आजिखालि सेरोजा नैरोजा बा बा रोजा जि रोजानि ओ रां-रुफाजों जोङो बेखौ जों बायखांनो हाया गोबां ओ रोजा ओ लाख थाखा होनानै जों बायनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो मोनसे बाजारखौ जौगाहोनोब्ला ओ गिबियाव जोङो माखासे ओ बिथिंनिफ्राय जोङो गोरों जानांगोन गिबियाव जोङो ओ बै मानसिया फरायनायबो जानांगोन एसे लिरनोबो रोंनो गोनां जानांगोन फरायनो हानायाबो जानांगोन इडुेटेट खालाम इडुकेटेट मानसिबो जानांगोन जायखौ बुङो सोरबा सोरबा मानसिफ ग्रेजुवेट खालामनानैब्लाबो दखान गला होनानै जायो। एम ए पासफोराबो ओ बाजाराव मुवा बेसाद फाननानै जायो बिसोर थायोब्ला दानि गोदान जेनेरेसननि मानसिफोरा ओ बांसिनानो फरायनाय अब्ला गोबां मानसिफोरा सा ख्रि मोनैयाव गोबां मानसिफोरा ओ बि साख्रिनि अनगायैबो बाजाराव गोबां बिजनेस खालामनानै जाबो बोगासिनो दङ दा बे खौ नायनानै जोङो डेभेलपमेन्ट बेखौ जोङो जौगानाय बिथिंखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननि ओ नोङो ओ एसे माबायदि जेनेबा बाजारा जोंनि थाखाय ओ जेनेबा जोंनि औ खोनादों खोनायाखै खोनादोंना? हेल'
हेल'
औ खोनादों आङो नों खोनायाखै हेल'
औ बुंलाय दे
दा बेबायदिनो जोङो ओ बाजारखौ जोङो डेभेलप खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो रां-रुफानि गोनांथि जायो। दा गोबां मोजां जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बेयावबो मोनसे बेबायदि आरो
औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो दा
औ
औ जोङो ओ मोनसे बाजारखौ जौगाहोनो थाखाय बेवहाय बायग्रा आरो फानग्रायाबो गोबां बायग्रा आरो फानग्रानि दङ मानबा जोङो मोनसे सेन्टारसिम थांनो थाखाय ओ मोनसे सुबिदायाबो माने बिफाव लायो। बेफोर जाहैबाय जोङो लामा सामाया मोजां जानांगौ ओ आरो जाय जेनेबा ओ मोनसे बाजारा मिरु हिसाबै थायो बियो मोनसे मोजां ओ थांलाय फैलाय खालामनो हानाय राहायाव थानानै आरो माने बेफोरबायदि राहा गैया। अब्ला जोङो मोनसे बाजारखौ ओ फेदेरनो हानाया जोबोद गोब्राब बाथ्रा आरो माने गोब्राब खामानि आरो
दा बाजारा ओ जोङो माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला जोङो ओ फिसा ओ बाजारनिख्रुइ गुबुन मोनसे ओ गेदेर देरसिन बाजाराव जोङो थांनो गोनां जायो जोङो बै फिसा मोनसे बाजाराव जोङो मुवा बेसाद गुबुन दाबसे जायगायाव गावनि जायगाखौ गारनानैब्लाबो गुबुन बै दाब सबसे गेदेर बजाराव थांनानै ओ फैसा खरस खालामनानै बै मोनसे जायगायाव जों थांनो गोनां जायो मानो होनोबा जोङो नांगौ मुवा बेसादखौ जोङो बायनो गोनां बायनो बायथारनो नांगौ जानायाव जोङो फिसा गावनि ओनसोलाव फिसा फिसा बाजार गला थायाब्लाबो बेयाव मोन मोनाब्ला जोंहा गिदिर गिदिर जायगा ओनसोलाव थांनो गोनां जायो बेबायदि आरो दा जोङो गोबां मोजां बाइक नांगौब्ला गोबां मोजां गारि नांगौब्ला गोबां मोजां मबाइल नांगौब्ला जोङो गावनि बाजाराव मोनाब्ला गुबुन मोनसे बे ओ गोजान जायगायाव थांनानै बायनो गोनां जायो बेवहाय एसे फैसानि गोनांथि जानानै फैयो नोङो ओ खाथियाव जेसेबां ओ फैसा खारगोन बिनिसय एसे दुइ गुन बारा खारो आरो बेबायदि फैसा खरस जानायखौ ओ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ।
औ नोंथाङा
औ।
माबाफोर सोंनो सान्दों आंनाव?
औ दा ओ बाजारखौ जोङो ओ दानि नैबे गोदान जेनेरेसन आरो बै पुराना जेनेरेसन जोंनि सिगांनि जेनेरेसन आरो दानि जेनेरेसन ओ माबायदि फाराग दङ बेखौ एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागोन।
औ नंगौ सिगांनि जेनेरेसन होनब्ला जोङो लेखा फरा रोङा लासे ओरैनो जाब जबा जुबबा थाइसे थाइनै बा जेनेबा फिसा फेनला बेफार खालामनाय खौ नुनो मोनो बेनिफ्राय दानि जेनेरेसना जाहैबाय ओ मोनसे इडुकेटेड माने सोलोंथाइ ला नानैहाय बेफार फालांगिखौ सानै हयै मावो बेनिफ्राय दा आथिखालनि ओ जेनेरेसना जेनेबा ओ गाव रोंनायजों लोगो
औ औ
उननोबो फोरोंना होलांनो हा हायो आरो बिसोरो साबसिन हामसि सिन माने सिगांनि जेनेरेसननिख्रुइ साबसिनै बिसि बिसोरो बेफार फालांगिखौ मावनो हायो आरो दा बे समाव जोङो दोनथनांसिगोन नामा जोंना
दिब्ला औ दे जागोन दे बिदिब्ला औ